हेल' नों
अ नोंथाङा फ्रि दंङ ना?
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो जिरायनानैसो दं ओंखाम जाखांनानैहाय। ओमफ्राय नोंथाङा आंजों माबाफोर सावरायनो साननानै फन खालामदोंमोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन।
मा आयदानि सायाव नोंथां?
औ-औ नोंथां आङो माने जोंनि बे देहा बा सावस्रि बेखौ माबोरैहाय गोग्गो बा फिटनेसहै लाखिनांगौ सावस्रिखौ बेनि सोमोन्दै एसे सुंदुयै सावहरलांसै नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां।
औ-औ-औ दे-दे जागोन दे नोंथां जोंहा बे
दे बुंग्रोदो नोंथाङानो।
औ नोंथां औ-औ। जोंहा बे गोग्गो माने गोग्गो जोंनि सावस्रि बा देहाखौ जोङो थाजिम लाखिनायाव जोंहा माखासे हुदाफोर बा आखलफोर बा बिदिनो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिदिनो माखासे गोबां जाहोनफोर दं आरोना जोंनि गोग्गो देहा लाखिनायाव। थिग बेबायदिनो जोंहा गिबियावनो मा बुङोब्ला देहाखौ गोग्गो लाखिब्ला जोंहा गिबियावनो मा खालामनांगोन। जोंहा मा गोग्गो दै लोंनाय दै माने बे दै जोंनि देहायाव माने दैनि बिबाङा जोबोद बिबाङ माने जबोद गोबाङै थानांगौ आरोना दैनि बिबाङा जोंनि सोलेराव। बेनिखायनो जोङो बे दैखौ जोङो सानफ्रामबो मोने लिटार एसे बा लटार न बाार मान हबाथ' लिटार बा गाहाम लोंनांगौ आर ना सानसेयाव नोंथां दैखौ।
औ नोंगौ नोंथां।
जोंहा माने बेदि गोग्गो दै लोंनांगौबो जों माने हमनानै ला जोङो दंखलफोरनिफ्राय खावनाय बिदिनो दैखरफोरनिफ्राय खावनाय बिदिनो माखासे टेपफोरनिफ्राय बख'नाय बेफोर दैखौ माने जों हायोब्ला डाइरेक्ट लोंनाङा आरोना बेखौ माने जोङो फिल्टार खालामनानै बा सरनानै जोङो लोंनांगौ आरोना नङाब्ला जों फुदुंनानै गुसु खामना लोंनांगौ। अब्लाथाय जोङो मा खालामनो हायो नोंथां जों गोग्गो दैखौ मोनलोंनो हायो आरोना नङाब्ला जोंहा दै लोंनायनिफ्रायबो माखासे जोंहा बेमाराम सोमजियो आरोना नोंथां बिदि किडनिनि बेराम बिदिनो अन्थाइ जानाय बिदिनो माखासे बेबाराम बेरामफोर जायो आरोना बेनिखायनो जोङो गिबियावनो जोंहा लोंनाय दै बे जोबोद गोनां आरोना गोग्गो जानाया। बेखायनो जोङो गोग्गो दैखौ जोङो लोंथारनांगोन आरो नान
औ नोंथा।
औ बेनि उनाव जोंहा माखासे जाहोनफोर दंबावो जेरै थिग बिबायदिनो जोङो दै लोंनायजोंल' जाया नालाय जोंहा दैहाखौ माखासे आदार बा बिदिनो भिटामिनफोरनिबो गोनांथि जायो नालाय जों बे खायनो फिथाइ सामथाइ जानो नांगोन नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोङो फिथाइ सामथाइ माने जाय फिथाइ सामथाइया माने नोंथांनो बेनो देहानि थाखाय मोजां बिदिनो आपेल थालिर आंगुर माने फिथाइ सामथाइयाथ' जोंनि थाखाय गासै फिथाइ सामथाइयानो देहानि थाखाय मोजां होमबा नोंथां जोंहा?
औ नंगौ नोंथां।
सेबां बे मिथिंगायाव मोननाय जेसेबां फिथाइ फिथाइ दं गासिबो जों देहानि थाखाय मोजांखा आरोना। जों बेफोर गोथां फिथाइ सामथाइखौ जोङो जानो नांगौ आरोना नोंथां फुङाव सिख खारनानै जानांगौ थिग बेबायदिनो औ बिदिनो ओमफाय बिदिनो बिदिनो ओंखामफोर रुटिफोर बिदिनो बेदर फोर बेखोबो जोङो माने सिरिबाङै जालांनांगौ आरोना जाय बेबो जाय आदारखौ नोंथाङा नांगौनि बारा जानाङा बिखौ मोने नांगौनि बारा जानो नाङा जानो नाङा जायखौ खम जानांगौ बेखौ खम जानांगौ थिग बेबायदि जानांगौ आरोना बिदिनो जोङो बांद्राय मुलि होनाय मेगं थाइगंफोरखौ जों जानो नाङा आथिख खालावथ' गोबां मैगं थाइगं माने मुलि होनाय ओंखारबाय नालाय नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
मुलि होनाय मेगं थाइगंखौ जों जानो नाङा बिब्दिनो जोङो माखासे इदिनो जि जोम गाननाय जोमनाय जों साखोन सिखोनै माने थानागौ गाननाय जोमनायखौ जोङो सुनानै गानबाय थानांगौ गांसेजोंनो थानाङा जेनेबा हमना ला थाग्रा जायगा बा थाग्रा न'फोरखौ जोङो साब सिखोनै लाखिनांगौ। बे-बेफोरबायदिनो माखासे जाहोनफोरबो दङ जोंहा बिनि उनाव दङ जोंहा माया सानफ्रामबो एक्सारसाइस बा बियाम खालामनाय बा कस'रत खालामनाय बे हुदाखौबो जोंनो नांगौ आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो नोंथाङा फुङाव सिखारनानै माने ब बिदिनो द' बाजि बा ब्रै बाजिफोराव सिखारना नोंथाङा थाबायनांगोन बा जोङो माने नों खारनांगोन आरोना फुुंङाव एसे थाबायनाय बा खारनाय माने जेसेबां हायो माने सुबुङा फुङाव सिखारनांगौ आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
ओमफाय मा खालामनांगौ फुंङाव सिखारनानै बिदिनो माखासे बेयामफोर खस'रतफोर खालामनांगौ थिग बेबायदिनो सानफोरावबो नोंथाङा हायोबा माखासे खामानिफोर माबाफोर खामानिफोर दामानिफोर मावनांगौ। बेफोरबायदि आरोना नोंथां बेफोरबायदि खामानि दामानि मावखांनायनि उनाव मा खामनांगौ नोंथां जोंहा जोंनि देहा जोंनि जिखिनि सोलेर बेखौ जोङो खस्थ' होखांनायनि उनाव जोंहा हराव मा खालामनांगौनो माने थाब उनदुनांगौ आरोना नोंथां माने देहाखौ जोङो रेस्ट होनांगौ आरोना जोंङो माने देहाखौ रेस्ट लानो थाखाय जोङो उन्दुनाया जोबोद गोनां आरो ना माने।
औ नोंथां।
जोंहा माने खारनाय बारनाय बिदि जानाय लोंनाय बिदि बि माखासे बिदिनो खामानि मावनायजों लोगोसे जोंहा मा खालामनांगौ? जोंनि जोंनि जि देहा जिखिनि सोलेर बेखौ माने रेस्ट दोननायाबो जोबोद गोनां आरो ना मानो होनबा रेस्ट दोनोबासो जोंनि माबाफोराबो अंग'फोराबो मोजांङैनो थायो आरो ना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो आरो माखासे फेग्रा मुवाफोर बाहायनाय जेरै हमनानै ला बिरि, सिगारेट, सादा बिदिनो द्राग्स गानजा अनेक बिदिनो फेग्रा मुवा ओंखारबाय नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ जों बेफोरबायदि फेग्रा मुवा लानायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जेरै सिगारेट बिरि सोबोबा जोंहा बिखाया माने समफ्ल'आ माने सिंनिफ्राय सेवख'नाय एबा गोसोम जालांनानै बया जायो। थिग बेबायदिनो जुमाय लोंनाय, बिदिनो ड्राग्स लानाय बेफोरबो माखासे जोंनि देहाफोरखौ सिंनिफ्राय सिं सिंनिफ्राय सिं गाज्रियै खहा खालामबोबाय थायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बिदिनो जोंहा माने दानि जुगावथ' गोबां मा खालामना होबाय जोंहा इन्टारनेटनि मुगा नालाय नोंथां दानि जुगाव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दानि सुबुंफोरा जोंहा सानफा थोलो, सानफा माने हर हरसे सान सानसे जोंहा बे इन्टारनेटआवनो गब'नानै थायो जेरै हमनानै ला कम्पिउटाराव गेम गेलेनाय नङाब्ला मबेइलाव गेम गेलेनाय भिडिअफोर नायनाय बिदि नायनानैबो गोबां सम खौ माने बे मबाइलावनो माने समखौ थांगारहोयो आरोना, फुंनिफ्राय सिखारनाय ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो मबाइल नायनाय हरसे हरसे। थाम रिंगा ब्रै रिंगासिम मबाइल नायनानै माने देहाखौ रेस्ट होयि बेफोरखौ माखासे सिंनिफ्राय जोंनि माने देहाखौ कस्थ' बा खहा खालामबाय दङ आरोना। थिग जों बेफोरनिफाय जानगाराव थानांगौ आरोना। नोंथाङाबो बेबायदि बेफोरबायदिनो मा-माखासे आयदाफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदों नामा नोंथां?
औ नोंथां आं बे जोङो जोंनि देहाखौ मारै गोग्गो लाखिनांगौ बेनि सायाव आंबो एसे फंनैसो बुंनो सानदों। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय साखोन सिखोन थानाय बायदिसिना बेफोर औ नोंगौ बे रोखोमैनो माने जों हाबाखौ मावनांगौ। जे जोंहा माबा मोनसे जामुं जानायनि सिगाङावनो जोङो साबोनजों आखाइ खौ मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ। बेनि उनावसो जोङो जामुंफोरखौ जानो नांगौ आरो। जे जोङो गोग्गो देहानि थाखाय जोंनो गोग्गो जामुं बा गोग्गो आदारखौ जोङो जानो नांगौ। जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला खोबनानै दोनै मुवा बेसाद जामुंफोरखौ दाजा। मानो होनोब्ला बेहाय माखासे थाम्फै बायदिसिना एम्फौफोरा बानानैहाय बे माखासे बेक्टेरिया जोनोम होना गालाङो जायखौ जायोबा जोंनि देहायाव गाज्रि जोंहा माबा मोनसे जोंनाव फिनजाथाय जानो हागौ जायनि थाखाय जोङो बेखौ जानो नाङा आरोना। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ माखासे सुफुंसारग्रा आदारफोरखौ जों जानो नांगौ जे जोंनाव नांगौ रोखोमनि भिटामिन थानाय फिथाइ सामथाइ बेफोरखौ जोङो जानो नांगौ आरो थिग बिबायदि बिदिनो दैनि बेलायाव बुंनो थाङोबा नोंथाङा जेरै बुंनाय सानसेयावहाय बा लिटार बेफोरबायदि जोङो दै लोंनो नांगौ बेफोरबायदि दै लोङोबा जोंहा देहानि जे हाइद्रेसन बेयो जोंहा मोजाङै थायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा गोगो दैखौ माबोरै मोननो हायो होनब्ला जोङो बे दंखल फोरनिफ्रायनो जोंहा दैखौ फिलतार खालामनानै बेखौ‌ लोंनो नांगौ नोंगौ ओ बेफोर‌ दैखौ खौ जोङो जानला मेनला बाहायगारनो नाङा आरो ना नोंथां दैखौबो जोङो मोजाङै बाहायनो नांगौ आरो सानफ्रोमबोनि नों नोंथांनि जि गाननाय जोमनाय सि जोम बे सि जोमखौ नोंथाङा जेब्ला गाननानै दोनो अब्लाथाय नोंथाङा बेखौ सुबाय थायोब्लानो जोंहा बेनिफ्राय जि बेराम आजार बेक्टेरियाफोरनिफ्राय जोंङो बारगनो हायो आरोना
औ
थिग बेबायदिनो थाग्रा उन्दुग्रा खथाफोरखौबो साखोन सिखोन लाखिनांगौ बे उन‌ उन्दुग्रा जे बग्रा वार बेफोरखौ जोंहा सुनो नांगौ आरोना बिदिनो सप्तायाव खननै गाहाम सुनो नांगौ आरो थिग बेबायदिनो ओम उन्दुनायनि बेलायाव बुङोबा जोंहा जोङो सानसेयाव मा दाइन‌ ओ‌र दाइन घन्टा उन्दुनो नांगौ आरो सासे सुबुङा गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय
औ औ औ
ओ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ फुंनि समाव थाबैनो सिखारनानै माखासे सर बियामफोर खालामनांगौ आरो जोंहा यगा यगा खालामोबा मा जायो जोंनि देहाया राफोद आरो सि गोख्रों जानानै थायो आरो ना नोंथां जों सानफ्रोमबो जिउआव यगा खालामोबा बा यगा खालामनाय सर खालामोबा जोंनि देहाया माखासे बोलो सक्ति एनारजिया जोंनियाव मा‌ ओ बांसिन बारायगोन आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो सानफ्रोमबो जोङो फुङावनो सिखारनानै यगा खालामनाय बा माखासे सर बियामफोर खालामनायफोरखौ खौ जों खालामोबा जोंनि देहाया साखोन सिखोन थागोन आरो जोंहा मा गोबां सुबुंफोरानो मा खालामो जानानै ओरैनोल' गोलोम गारालासिनो थायोना नोंथां बेफोर गोलोम गोरालासिनो थानाया जोंहा गोबां देहानि खहा गाज्रि खालामो आरो जायनि गेजेरजों जोंहा मा गोलोमदैया गगारलाङोबा ज जोंनाव माखासे सुगार बेमार बायदिसिना बेमार जानायनि जोंहा मा थायो लामाखौ जोङो खेंनानै होनाय बायदि जायो आरोोना बेनिखायनो जोङो मा खालामनो नांगौ गोलोम गारहोनांगौ आरो सुबुंफोरा देहाखौहाय थिग बेबायदिनो जोंहा गुबुन गाज्रि जायगायाव थांनायखौ जोङो नागारनो नांगौ जे मोनामनाय जायग थांनो नाङा आरोना नोंथाङा थिग बेबायदिनो जोंहा गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो लोगोआव खुगैायावबा मास्क गाननानै थांनो नांगौ आरो जाहाथे गाज्रि बारहावाया नोंथांनि बे खुगाजोंहाय बार हांबोनायावनो थांफाया बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनानै गुबुन जायगायाव थांबा ओंखारलांनो नांगौ थिग बिदिनो जोंहा मैगं थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा गोग्गो मैगं थाइगंबो जानो नांगौ जेरैहाय जोंहा आथिखालावथ' गोबां नारासायनारि हासार मुलि बाहायना सिगां मैगं थाइगंनि आबादखौ मावनाय जायो बेफोरखौ हायोब्ला जोङो एसे बिनि जानगाराव थानो नांगौ आरोना नोंथां जे गामि ओनसोलनि बा हादान ओनसोलनि सुबुंफोरा फाननो लाबोनाय मैगं थाइगं बा मिथिंगायाव मोननाय मैगंाइं थाइगंफोरखौ जोङो जायोब्ला एसेबाबो जोंनि देहाया राफोद आरो गोख्रोंसिन थागोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे आथिखालनि मुगाथ' जोंहा आबहावा आबहावा गुबुंनाय जाबोगासिनो जे आबहावा गुबुंनायनि जााहोनाव जोंहा मा जादों सुबुं माहारिया थांना थानाया जबां खस्थ' मोनदों जेरैहाय बुहुमनां बिदुंबांना खाय बा जोंनि हां लानायावहाय जेंना सोमजिनायखौनो बुं जेरै हां लानो हायै बेमार माखासे जेरैहाय जोङो बुङो आसस्थमा बेमार होनो बेफोरबायदिया जानायनि गोबां ओ लामाफोर थायो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ बा बेफोरनि जानगाराव थानोबा जोङो गावनि देहाखौ साखोन सिखोनै बा गावनि देहायाव मा नांगौ सुफुंसारग्रा आदार मा नांगौ बेखौ जोङो नोजोर होनाया मोजां आरो ना? जेरै नोंथाङा बुंबाय इन्टारनेटनि मुगा होनना नांगौ इन्टारनेटनि मुगायाव आजिखालि सुबुं फोर मा मबाइल लेपटप टि भि बाहायनाया गोबां बिबांनि आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ओ गोबाव सम मबाइलाव नायथाबबाय थायोब्ला जोंहा मेगननि जि नुथाय बेयो खमायलाङो। होमबा जोङो मा सानसे समाव मेगननि नुथाया नुयैबो जालांनो हागौ आरो ना? बेबायदिनो जोंहा मोनसे ओ माबा दङ ओ मोनसे आदबजों दिहुनजानाय जोंहा जोंहा टु इन्टु टु इन्टु टु होननाय मोनसे दं आरो ना नै सानजाबनै नै सानजाबनै बे मोनसे आदब आरोना? बेयाव मा नैजि मिनिट मबाइल स्क्रिनखौ नायोब्लाथाय जोंहा मा दसे नैजि फुट जान्थायावहाय जोङो नै जि सेके नायथाबनो नांगौ जाहैबाय अब्लाथाय नोंथांनि बे मे गननि जे दाथाय बेयो दाथाया मोजाङैनो थलाांगोन आरो ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा मबाइल बायदिसि होखानाय दंदि जोंहा मेगननि थाखाय आइ प्रटेकसन होननाय मोनसे बेखौबो नोंथाङा मा खालामना लानो हायो अन खालामनानै लानो हायोबा
माबानो हायो आरो ना नोंथां औ अब्लाथाय नोंथां नोंथांनि देहाया एसेबाबो मोजां थागोन आरो जोंहा मा मबाइल बाहायनाया जोंनि थाखाय गाज्रि नङाखौबो जों बुंनो हायो। नाथाय बेखौ बांद्राय बाहायनायाबो मबाइलजों बाहायजाफिननायासो जोंनि थाखाय गाज्रि आरोना नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि गावबा गावनि गोगो सावख्रिखौ दानो थाखाय गाव गावनो सांग्रां जानो नांगोन। गुबुना नोंनि रावखौ सावस्रिखौ रावबो दानानै होफैया आरोना नोंथां?
थिग बेबायदिनो जोङो गावनो सांग्रां जानांगोन आरो गावनि गोग्गो देहाखौ लाखिलांबाय नाजाबाय थानांगोन। अ नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां इयुनाव खाबुफोर मोनबा सामराय